हेल'
हेलौ नोंथां
खोनादोंना दा नोंथाङा
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
नोंथाङा
नै आङो दा जाखांनानै दसे सम गोलांनानै दङ
नोंथां आं नोंथांजों ओ मोनसे बाथ्रा सावरायनोसो फन खालामदोंमोन नोंथां
अ दे नोंथां सावराय आंबो ओरैनोसो दंखायो नै
दे नोंथां बिदिब्लालाय नोंथाङाबो सम दंखायोबालाय सानैजों ओ मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनोसै ओं बेनो जाहैबाय जोंनि बरफोरनि दोरोम फोरबो फालिथाय बैसागु नोंथां आबो बैसागुनि सोमोन्दै औ औ औ
औ दे नोंथां जागोन
औ ओरैनो बैसागु होनोब्लाथ जोङो जेनाखि ओ जोंनाहाय बोथोरजों बा जोंनि आबाद मावनायजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां बैसागुआ
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ बे बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय जागायोना नोंथां
औ गिबि थामजिसे सैथ्रआवथ' जोङो मोसौ बैसागु सान फालिबाय
औ संक्रान्ति ना
औ संक्रान्ति जायखौ होनो मोसौ बैसागु नङा होमबा नोंथां औ औ
बे दिनखालिथ' जों नोंथां ओ गिबियावनो जोङो मोसौ मोसाखौ थुखैनानै लाग्रोयोमोन ना औ औ बेजों लोगोसे आ मोसौफोरनाव लाव बिबार फान्थाव बायदिसिना हानानै गानहोनाय जायोमोन ना
औ नोंथां आरो माखासे मेथाइफोरबो दङमोन ना लावखारफोर खननाय मेथाइ
औ लावखार मेथाइ ना नोंथा नोंथाङा बे मेथाइखौ रोजाबनो हागोन नामा
आं नोंथां आंथ' हाजोबा ससे हायो
दे नोंथां ओ जाखिनि हायो बेखौनो बुंनाय दो
अ बिदिब्ला नाजानायनि नोंथां औ जागायनोसै
दे नोंथां दे
लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गं मेना बायदि जा बेबायदिनोमोन ना नोंथां
आङो बांद्राय हाजोबा जाखिनि गोसोआव दङ बेखौ आवरायनाय जाबाय नोंथां
नंगौ नोंथां
जाबायना नोंथां दा नोंथाङालाय
लथां
बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो आंनोबो
औ नोंथां माने ओ जोंनाहाय नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो लावखारफोरनि मेथाइ
औ औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनाफिनबाय दायो
औ औ
आरो नोंथां ओ जोंनाहाय मोसौ बैसागु ना बेवहाय लाव फान्थाव गानहोनानै जेनाखि दैमायाव थुखैहैयो ना बेयावहाय लावखारफोरा मेथाइ खनो नोंथाङा बिराद मोजां अनबाय ओ दा बेनि उनावहाय जेनाखि जोंनाहाय अखानायनायैनो जेनाखि मानसि बैसागुआ जाबायना बे मानसि बैसागु दिनावहाय गिबियावनो ओ जेनाखि जोंना सोमोन्दो लानाय ना देरसिनखौ उन्दैफोरा खुलुमनाय आरो देरसिनफोरा उन्दैखौ अननाय ना बे हाबाफारिखौ जोङो जागायग्रोनानै लायो ओ बेयावहाय बेदिनखालि बयबो ओ गावनि जेनाखि हारिनि ओ गानग्रा जोमग्रा ओ गामसा आरनाइ हौवाफ्रा गामसा आरनाइ आरो हिन्जावफोरा दखना जोमग्रा दखना गोमो आरो ओ ब्लाउस गोजा आरो जोमग्रा गोजा आरो लोगोसे खरआव बायदि ओ दावा बिबार बायदिसिनानि बिबारजों माला सुनानै ओ गोदोनायाव गानो आरो खरआव थेबो ओ बेबायदिनो जेनाखि मानसि बैसागु बेयो जागायजेनो आरो बेनि उनावहाय बयबो जजानानै खौसेयै बोराय बेन्थ' ओ उन्दै अनला गेदेर गासैबो खौसेै ज' जानानै बैसागुनि मेथाइ रोजाबनानै मोसायो आरो लोगोसे बेयावनो बर'नि दोरोङारि बा बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु खाम जथा सिफुं बायदि लानानै मोसायो आरो बेबायदिनो न'खर न'खर गासैबो सिबो रंजायो नोंथाङाबो ओ नों मिथिनायखौ एसे बुंदो
नोंथाङाथ' दा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांखाबाय बैसागु बोथोराव जोङो गामियाव माबायदि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोयो नङा होमबा नोंथ
औ औ औ नोंथां औ
बैसागुआथ' जोंनि गाहाय फोरबो हिसाबै सोलिबोगासिनो गोदोनि ओंखायनो जोंनि आबै आबौनि सिगांनि समनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां
औ- औ
आरो बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोथ दा जोंनिनो बिबान नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
इयुन जोलैनि थाखाय फोथांनानै दोननांगौआ
औ औ नोंथां
दा बेबायदि खालामनो थाखायथ' जोङो बे फोरबोखौ फालिथारनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ
मानो होनोब्ला बेनो जोंनि हारिनि सिनायथि होयो
औ नंगौ नंगौ बेखौनोथ' जोङो बयनिफ्रायबो देरसिन जेनाखि ओ स्नि सानसिमहालागै फालिबाय थायोना नोंथां
औ गोदोनि समावथ' से दानखौनो फालिमोन होननाय
औ औ औ
दिनावहाय स्नि सान फालियो
औ औ औ ओ दाथ' जेनाखि बे बैसागुजों लोगोसे ओ जे बैसागु दिनावनो बैसागुनि नां नायलाय ओ जोंनि गामिफोराव उन्दै ओ गथ'फोर आरो बेजों लोगोसे गासैखौबो ओ सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो फोजाखांनो थाखाय माखासे रंजालि बैसागु ओ फोरबो फालिथाय बेखौ खुंगासिनो दंना नोंथां
औ औ नोंथां
नोंसोर गामियावबो खुङो जानांगौ ना नोंथा औ खुङोब्ला माबायदि खुङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां मानो हाया जानो जोंनि गामियावहाय बैसागुखौ बैसागु फोरबो फालिनाय फोरबोखौहाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो खुंबोगासिनो। देग्लायजों जिनैथि खेब बानो जाबाय
औ औ औ
जोङो बे फोरबोआवहाय गिबियावहाय जोङो दानि गथ' जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौहाय सिगांग्रो नोजोर होनाय जायो
औ औ
जाहाथे बिसोरो गाव सोरनि बैसो जानायजों लोगोसे गावसोरनि गोनां हाबाफोराव नांथाबनानै थाहैनायफ्राव एसे साहस बारायो।
औ औ औ
ओ बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे खारनाय बारनाय बेजों लोगोसे हारिमुवारि बादायलायनाय बेफोर हाबाफारि लाफानाय जायो जाहाथे बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो एसे आखा फाखा जानानै थांखायो
औ औ
आरो हारिमुवा रि फोथाराव बिसोरो ओ गावसोरनि साहसखौ बारायनानै लानो हायो । बेखौ जों गिबियाव नोजोर होनाय जायो आरो
औ
मानो होनोबा जोंनि इयन दानायाथ' जोंनि आखायावनो दङ नालाय
औ नोंथां नोंगौ नोंथां
दा बेफोरखौ गिबियाव जों नोजोर होनाय जायो आरो
औ
आरो बिनि उनावहाय जोङो गामिनि बैसो जानाय आबै आबौ बोराय बुरै सोरखौ नोजोर होनाय जायो जाहाथे बिथांमोना समा बारा गोबाव गैला नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
रंजास्राथोंसै बेबायदि हाबा फारि लानाय जायो आरो
औ
औ आरो जोबथारनायाव जोङो जयैनो रंजाबाय
अ
बोराय बुरै गथ' गथाइ ज' संजाबाय आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि फोरबो खु मा खुंनायखौ बेबायदिनो जों फोजोबो आरो नोंथां
औ नोंथां जोबोद बाखनायथाव
फोजोबो जों आरो सानसेनि गेजेराव हायाब्ला जों साननै लानाय जायो आरो
औ औ जोबोद बाखनायथाव जोंनि गामियावबो बि बिदिनो नोंथां जोंनि गामियाबो फ्राय बिदिनो खुंबोयै खुंबोयै दा थामजिनैथि खेब जालाय लांबाय नोंथां दा जोंनियाबो ओ जेनाखि जोंनि रंजालि बैसागु ओ खुंफुं आफाद बेनि ओ गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनाबो ओ जेनाखि जोंनि ओ रंजालि फोरबो फालिथाय
औ औ नोंथां
बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जाहाथे बैसागुआव बयबो ओ रंजा बाजाजों लोगोसे बयबो गावबा गावनि जेनाखि ओ जिउ राहाखौ दानाय बेफोराव एसे उन्दैफोर थुलुंगाखांनाय होनो थाखाय थुलुंगाखांहोनाय लाबोनो थाखाय जोङो मा बे फोरबोखौ खुंनाय जायो ओ बे फोरबोआव जोङो औ नोंथां बे फोरबोआव जोङो ओ फोरबोखौ जोङो सानथामसिमहालागै खुंनाय जायो जोङो औ नोंथां
औ जोबोद मोजां नोंथां
औ जोङो बेनिनो जोङो ओ गिबि सानावहाय जागायजेननायाव ओ बयबो जेनाखि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ बरनि हौवा हिनजाव गासैबो ओ जयै गावबागाव ओ जेनाखि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गानथारनांगौ आरो गाननानै बयबो जेनाखि गामिनि बैसागु खुंफुंनो लानाय जायगा बेयाव गासैबो नुजाफैनांगौ आरो जोङो बेनिनो उनावहाय जोंनाखि जेनाखि रंजालि फोरबोनि रंजालि बैसागु फोरबोनि